अ खोनाबायना नोंथाङा। औ औ दे दिनै सावरायनाया जोंनिया आबादनि सायाव सावरायनोसै। औ ओरैनो नोंसोरनिथिं मा मा आबाद। गायो ओरैनो।
जोंनिथिं जोंनि जायगायाव ओरै आइजं रन्जित फाय। माबानि मेसें बोथोरनि माइ बे बर' माइबो गायो।
औ थिगानो।
जायो आरो गोदान गोदान फैदोंना दायो एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआ आसामनि एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआ होनाय गोदान गोदान माइनि नामबो दं। बेफोरखौ
जो ओ जोंनिथिंथ दा आथिं आथिखालाव माइ गायनाया खमायदों माने जोंनिथिं आस्रा माइसो फोनाय जायो बांसिनानो माने गायनाय फु आसा ओ आस्रा आस्रा माइ होननानै। बुङो। ओ गायनाय फुनाय मानसि मोनैनि थाखाय। दिनैनि जुगाव जोंनिया गायला मानसिफोरा डाइरेक्ट फोखायो आरो हाखौ गुलि गुलि खालामनानै। डाइरेक्ट फोखायो आबादखौ। माबा माइ माइखौ औ गिबियाव सोमनानै लायो बेनिफ्राय साननै सानथाम सोबनायनि उनाव बे खो बोखांफिनानै गाजा खिलिबाला बेखौ फोनाय जायो आरो। जेराव हाखो जों गुलि गुलि एव‌ बाय खोनथाम खोनब्रै ट्रेक्टरजों बेनिफ्राय दडाइरेक्ट फोखायो आरो।
औ दानाथ ट्रेक्टरजोंनो एव एव जोबनाय जायो जोंनिआ जोंनिथिंबो ओरै दाव दाना मोसौफोरखौबो दाना हालावला बारा दाना मोसौजों। दानिया आथिखालावथ नै गासैबो नै दोरोङारि टाइप माबाजों मावो ओ ट्रेक्टरजोंनो एवो। ट्रेक्टर जोंनो एवगग्रोयो औ। टेक्टरजों एवग्रोयो बेनि उनावहाय ओम बे माबाखौ आलिफोर दाननायाथ मानसियानो दानो। खदालजों। ओमफ्राय गायनायाव मानसिफ्रानो गायो दासिमबो जोंनि जायगाथिं माइ गायग्रा मोनो दासिमबो। गायलाय। ओमफ्राय बेनि उनाव माइ हानायाबो दा आथिखालाव एसे एनै मेसिनफोर फैदों माइ हाग्रा। बे सात नैया साफा सानैया आखाइजोंबो हायो। हाग्राबो दं बाट नाथाय हा बांसिनानो दानिया मेसिनजों हायो आरो। ट्रेक्टरजों मेचिन फैबाय। हानाया ओमफ्राय बे माइ बुस्रिनायाबोथ' मारोन होनाया मा खोना होनाय। मारोन होनाय बेबो। बेबो डायरेक्ट माबाजोंनो होयो दाना ट्रेक्टरावनो मेसिनजोंनो मारा नाहोनाय जायो।
जोंनिथिंथ' एखे बिदिनो खालामनाय जायो। माइ नानाया मेचिनजोंनो नानाय जायो ओ मोसौबो। मोनला नालाय जोंनि साइदआव मोसौ फिनायाबो खमायलांबाय।
औ मोसौ फिनाया खमायबाय दाना।
गासैबो दा ट्रेक्टर मिसिनारि बुस्थुखौसो बाहायनाय नुनो मोनदों आरो जों आथिखालाव दायो। गोदोथ' जोङो मोसौ मा-मास मोनसे थोलो जोङो बिस बिगा त्रिस बिगानि हाखौ फुरा मास मोनसेजोंसो नाजोब होनो हायोमोन दिनैथ' नायनो थाङोब्ला जोङो अ दिनैथ' नायनो थाङोब्ला जोङो साननैयावनो त्रिस बिगाबाबो गासैखौबो जोङो नाजोबनो हायो
आरो दाना हानि हायाबो एसे खमिलांदों हासारा हायावहाय दानाथ' नै एखे माबा रासा-रासायनारि रासायनारि हासार सारनानैसो माइखौ गोबां मोननो हायो दानि जुगाव बे जादों ओम सिनानो बांसिनानो हासार सारनानैसो माइ गायो दाना
औ औ अ बिदिनो ओ माइखो ओरैनो बेसेबांसो मन मोनो नोंसोरनि साइदआव
जोंनि साइडआव जोंनिथिंजाय ओरैबायदि ओ जायगालाय जायगा गासैयावबो एखे नङा औ ओ ओरैनो जायगा एसे दै थानाय जायगाफ्रावहा दै लोमनाय जायगा थायोना दैमानिफ्राय दैसानिफ्राय दै फैयो बोसोराव मालाबा लोमना थाङो बे मोलोमना थानायावहा हासार जालाङो दै लोमबा। बेहाय नैजिनै नैजिनै मन बिदि। नैजिनै नैजिबासिम थाङो औ बिदिसिम। थाङो औ बिदि थाङो ओमफ्राय जायथुबा जेनेरेल जायथुबा बोसोरे बोसोरे मावबाय थायो दैबाना जायो हा बेफोरावहाय ओरैनो जिनै जिब्रै बिदि। बेबो सायनारि हासार सारनानैसो।
औ औ औ जोंनिथिं बिदि एसां सारा मानसि फोरा जोंनिथिंबो जायो बिदिनो पन्द्र'नि बिसनि गेजेराव। माने जोंनि साइडआव अर्गेनिक बायदिसो जास जायो माने हासार बारा होनाय जाया आरो जोंहा जेरै गायो हारसा बारा बाहायनाय मोन नुवाखै आं दिनिसि थिंबो हो आरो जोंबो सम सम आब फाथथिलियाव हाबो नालाय।
औ नोंसिनथिं एसे हासार गोनां जायगाया औ जोंना माने फुरना जाबाय गामिया। जोंना बहुद फुरना जों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट नि बुहुत फुरना गामि आरोना जोंना।
नोंसिनिया ना ओं
औ। दाना ओरै सनिपुर दिस्ट्रिक नि ओरै हादान साइदआवथ' बांसिन। मोजां जायो आबादा बिसिनाव मोजां माइ मोनो औ मोज्जां माइ मोनो नै बिसिनावथ' रासायनारि हासारखौ सारनो नाङा।
औ ओरैनथ' नोंसोनथिं बेसेबां सो माबायाव फानो मनाव ऐ बेखो?
मनाव बोसोरे ओम बिथ' औ-औ बिथ' बोसोरे बोसोरे आलदा आलदा जायोना दामा बेसेना ओ आइजं फ्रा दाम मोनो आइजंखौ जोसाया थ' बांसिन दाम ओरैनो सात स' स्निजौ दाइनजौ बिदि जायो खोमा
औ
ओ मोजां मायबा औ बिदि जायो खिन्थु थांनाय आं खोनानाय मथे औ आं खोनानै मथेबा थांनाय बोसोराव एसे खम जादों आरो दामा
औ जोंनिथिं बे रोखोमनो अ जोंनिथिंबो बे रोखोमनो दाइन दाइन जौ गुजौ थाङो बे रोखोम आयजंफोराथ सायाव थाङो बुहुत बे बाहा दुरफोरा दायो दाइनजौ आरो गुजौ सोलिबाय दं जोसाफोरा त' अथ्र'स' दुइ हाजारानो थांफ्रामो बे रखम
उम अ बुरजाथार होमबा
औ औ
मोजां औ नोंसोरनिथिं आबाद मावग्राफ्रा होनबा एसे एसे लाब मोनजायो
लाब मोनो आरो औ प्रफिट मोनो माने होमबाबो जेनबा जों नांगो रोखोम फसल बाहाय बारायबावनांगोन जोङो आधुनिख आबादजों मावनानै जों आबादारिफोरखौबो एवारनेस सोनांसिगोन जेनबा जों बाहाय गोरों गोरा थानायफोरा माने आधुनिक जुग जों मावबाय थायोबोला जोङो आबादखौ जोङो नांग खो रखम सम्पद प्रडाक्ट मोना आरो जेनेबा
औ आरो आबादाबो ओरैबादि जाहैदों दानि जुगाव माने मिक्स क्रपिं न बुङना इंराजियाव औ औ मिक्स कपिं खालामनाया साबसिन आरोना बेवहाय नों मिक्स फिंबाय माइ थाबाय जुखा थाबाय बा बाज्रा जवारफोरनि बे ओ मिलेटस मिलेटसनि आबाद मावबा बांसिन साबसिन औ दाथ'नै भारत सोरखाराबो जोंखौ मिलेटसखौ बांसिन प्रमसन होगासिनो ना औ माने मिरिटसाआव बांसिन निउट्रिसनस थायो आरो मिलेसाव हाय दा जोंनि बे जों ओ दाजानाया ओ गेहु आरो माइ बा माइं बेवहायांन कार्'हाइद्र टेस मोननो हायो बाद औ औ बा बा द मिलेटसनि मिलेटसनि जिथुुबा आथा थायोना आथायावहा बांसिन निउट्रिस नों थायो आरो निथिस बे मोजां बेखायनो जों दायो औ औ एनारजि बांसि जेमोनो दायो जों सोंलोंनांसिगौ आरो आधुनि जुगावहा जों मारै खेथि आबाद मावनो हायो। ओरैबादि खामनांगोनखि माइ आरो आटा बा गेहुफोरनि आबादखौ मावनायनि सोलाय एसे जों सोलाय लांनांसिगोन आरो दायो मिलेट्सफोरनि बे बा रा जवारफोरखौ जों मावनो हायो आरोना आबादखौ बे आबादखौ मावबा बांसिन दामबो मोनगोन बाजाराव। बाजारावहा मोजां दामबो दं बेनि थाखाय।
ओरैनो जोंनि साइडयावबो बेफोर आबादा जायो नाथाय मानसिफोरा ओ आबाद खौ मावनो माने अहेला जानानै दोङो जोंनि बे एरियायाव माने आबादा जिखि जाया आबादखौ गाया मानो जोंनि आबादाव हायाव जोबोद माने सम्पद दोङो आरो जोङो नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बाहायनो रोङियावसो जों दिनै रांखान्थियाव जौगानो हाया बे बारा
औ आरो जों दा आबादखौ अ उम औ नंगौ जोंनावथ' जि फोयो जि बेगर गारना होब
आ सोब जाजोबो सोब प्रडाक्टआनो जोंनियाव सोमजियो अखल जोङो आबादारिफोरा गोसो जानांगोन गोस ओ गावखौ राफोद खालामनांगोन जों जेनेबा आबाद मावनानै सासे जाफुंसार जानो होंगो हागोन होननानै फोथायथिजों आबादखौ मावनो हानांगोन आरो जोङो। नाथाय जोंनि दा गोबां आबादारिफोरखौ लेहेम जालांनाय नुनो मोन्दों जोङो बारै। मानि गोरलैयैनो रां आरजिनो लुबैयो। ओम ओरैनोथ' जोङो गोबां गोदो आस्रा माइखौ फोनायखो थ गोबां नुयोमोन जोङो। गोबां अ नांगौ रोखोमनि जायामोन आरो बेया। माबा होननानै बुङो बेखौ माइसा। दि माइनाय
माइसालि औ माइसालि माइया फोनाय मायाथ बांद्राय जानो नागिरा बेखायनो गायोना ओ औ।
दा आस्रा माइ फोनाय दा बेयो पेकेजिं माइ फैयो पेकेजिं मा बेगरा माइनि। बेगरा बेखौ सोमनानै। बिदिनो साननै सानथाम सोमनानै बेखो। फैयो आरो दानिया गोबाङानो जोंनि साइदआव। आरो गोबां प्रडाकबो मोनदो जोंहानो। प्रडाक मोनदों गायनायनिख्रुइ बारासिनसो जादों माने।
अ दा सोरखारनिफ्राय फैनाय एग्रिकालसार। बबेनिफ्राय फैनाया बांसिन मोजां जाद
बेखो बेखो जोङो फोआखै जो बायदोंसो। जों एग्रिकालसारनि फैनाया बहुत मानसिखो गोबां आबादारिखौनो माने खैफोदावबो खोलैदों खायसे बेगरानो बेरस्राया। नांगौ रोखोमनि बेगर रज'वा। जेनेबा फोबाबो। बेखायनो जोङो फुरा पेकेजिं बाय नायासो बिनाया साब बिसिनि जानानै जोङो फैदों आरो जों दा पेकेजिं बायदो पेकेट खो बायदो बेयाव सारि किल' थायो पेकेटआव ओ बेखौ जोङो फोदों आरो बिगासे सेयाव ओ आराय किल' तिन किल' बिदि। माइ नांगौ जायो आरो नाथाय गायबोलाथ' जोंनो बिसिनियाव थोआ जोंनो। गायबोला गोबां जोंनो माइ नांगौ।
औ नोंथां हेल' नोंथां ओइ जोंनिया समा सम समा जाबाय नामा दे उनाव उनाव रायलायनोसै औ दे दे दे दे औ।